औ औ।
नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
आं नोंथाङा दसे फ्रि दंब्ला आं नोंथांजों इसे ओंथि गोनां बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन
औ नोंथां
सोंजागोन दा
औ सोंजागोन नोंथां
थाङा जों मिथिगौ बर' हारियाव हारिमु आरो गोग्गो संसार दानायाव आय- इजो माहारिया गावनि गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय जिया गोबां बिहोमा दङ बिनि सायाव आइजो माहारिया गाननाय जोमनायखौ माबायदि ओ दानानै माबायदि लुनानै समायना खालामनो हायो बिनि सायाव इसे बुंफुरनो हागोन नामा
औ नोंथां बुंनो हागोन दानाय लुनायाथ' मोनसे जोंनि बर' हारिनि मोनसे बाव एंगारनो हायै बाहागो दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला जों गोबां रोखोमनि दानाय लुनाय गाननाय जोमनायफोरखौ दानानै गावबा गावनो बर' हारिनि आइजोफोरा गाननायखौ जों नुनो मोनबोदों बेफोरनि गेजेरावनो जोंनि बर' आइजोफोरनि गाननाय होननानै बुङोब्ला गुबैयै दख'नाया जायो दख'नाखौ जोंनि बर' आइ जोफोराहाय गोदोनिफ्रायनो दानानै गाननायखौ जों नुनो मोनबोदों दख'नाया गोबां रोखोमनि थायो जेरैबादिहाय सालामाथा दखना ख'ना आरो लांगा दख'ना अग्रं दख'ना बेफोरबायदिनो गोबां रोखो- मनि गोबां मुं थायो आरो गोबां गुबुन गुबुन रंनि बा गाबनि दख'नाखौ जों बानायनानै लायो दख'नाखौ दानो थाखाय जोंनो गिबियावनो इसान हिसाननि गोनांथिखौ जायो। बिनि उनावहाय जोंनो ओ खुन्दुंनि गोनांथिखौ जायो। जोंनि बर' आइजोफोरा गोदोनि फ्रायनो दख'ना दानायजों लोगोसे गोबां रोखोमनि दख'नाफोरखौ दानानै गान नोमोन बेफोरनि गेजेरावहाय ओ गोबां रोखोमनि गोबां मुंजों गुबुन गुबुन मुंजों मिथिनानै मोनो। बेफोरखौ जों बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो दानानै गानोमोन। ओ हिसान दानो थाखाय जोंनि बर' आइजो जोफोरा गावबा गावनि आखाइजोंनो खुन्दुं दानानै खुन्दुं लुनानै गाननायखो बानायनायखौ जों नुनो मोनो। बेफोर खुन्दुङावहाय गाबहोनो थाखाय जों गुबु ओ मि थिंगानि ओ बिफां लाइफां बा फिथाइ सामथाइनि रोसि बेन्दों बेनलानि रोसिफोरखौहाय ओ खुन्दुुंआव गाबगानायखौ नुनो मोनोमोन। ओ बर' आइजो फोरा गोबां रोखोमनि दख'नाफोरखौ हाजो हालानि आगर बा ओ बिफां लाइफांनि ओ हा दिंखिया आगर दावथु बिबार गोबां रोखोमनि आगरफोरखौ एरनानै गानो।
नंगौ।
बुङोब्ला जोंनि गाननाय जोमनायाबो मोनसे ओ बर' हारिनि हारिखौ जौगालांनो थाखाय गावबा गावनि गाननाय जोमनाय रावखान्थि आसार खान्थि बेफोरो मोनसे गोबां ओ ओ गोजौ थाखोनि बिहोमाखौ होनाय नुनो मोनो जों। ओ बेफोरबादिनो आथिखालाव हाय ओ दख'ना गाननाया गोबां रोखोमनि जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। बर' हा रिनि दख'ना होननानै बुङोब्लाथ' गासिबो हारियानो मिथिखायो। बेफोरबायदिनो जों गोबां रोखोमनि जि जौगाबोनायखौ नुनो मोनदों। जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव बोहाय गोबां रोखोमनि दख'नानि गोदोर गोदोर फालांगि होनायखौ जों नुनो मोनदों। आथिखालाव ओ दख'ना फालांगियाबो गोबां रोखोमनि जौगानायखौ जों नुनो मोनदों।
नंगौ।
गाननायजों लोगोसे ओ बर' हारिखौ मोनसे राफोद एबा गोख्रों हारि होननानै सिनायथि होनो हायो जों।
नोंथां
औ।
खोनादों नोंथां?
औ खोनादों खोनादों।
बर' आइजोनि आखाइयाव बर' हारिमुवा दिनै गोबारैनो बिहोम दं होननानै जों जेब्लाबो खोनानो मोनबाय थायो। बर' हारिमु लाखिनायाव बर' हारिमु फोथांनायाव बर' आइजोनि गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय संनाय फाव फेसन बेबायदि गासैबो ओ बिहोमा दं होननानै जों खोनानो मोनदों। आरो नुबोबो नुबाय दङो। बिनि गेजेराव दिनै जों जुदि नोंथांखौ आं सोङोब्ला बर' आइजो हिसाबै बर' आइजोनि गोग्गो गोसो मोदोम बा देहा बा थासारिफोरा ओ नोंथांनि बायदिब्ला बोरै जानो हागौ नोंथाङा एसे बुंनो बुंगोन नामा?
औ औ। ओ बर' आइजोफोरनि देहा नि गोग्गोनि बागै होनना बुङोब्लाथ' बर' आइजो फोरा गोबां रोखोमनि ओ हाग्रानिफ्राय खाबथिंनानै मैगं जाखायो नङा होमबा नों नोंथां ओ बेफोरबायदिनो जोंनि बर' आइजोफोरनि देहायाथ' जोबोर गोख्रों बा जोबोर ओ मोजां होननानै जों मिथिनानै मोनो जेरैबायदिहाय बर' आइजोफोरा गोबां रोखोमनि ओ हाबथिंनानै मैगं जायो बेफोरनि मादाव गोबाङानो मुलि हारिनि मैगं बेफोरबायदिनो बर' आइजोफोरा गोबां खस्थ' बा गोबां ओ खामानि मावखायो खामानिफोरावहाय गोबां आखा फाखा ओ बेफोरबायदिनो गोबां खामानि मावोब्ला जोंनि ओ देहाफोराहाय जोबोर ओ गोख्रों बा मोजां जायो होननानै जों मि मिखायो ओ बेफोरबायदिनो जोंनि बर' आइजोफोराहाय गोबां गोख्रों देहानि होननानै जों मोनथिनानै मोनो
नंगौ नंगौ नोंथां बर' आइजोआ दिनै जानाय लोंनायजों गोख्रों खालामनानै गावनि देहाखौ दानाय लुनाय बेबायदि खामानियाव आखा फाखाखा लोगोसे जों नुनो मोनदों दे ओ बेफोर खामानिखौ लानानैबाबो बेफोर खामानि खौ दोनथ'नानैबाबो दिनै बर' आइजोआ फरायनाय बिथिङावबो गोबारैनो दावगादों आरो माखासे से बर' आइजोफोराबो दिनै अफिसार रेंकआव खामानि मावबोबाय थानाय ओ पलिथि खेल बायदि समाज फोसाब नाय नाय समाज फोसाबनाय गामि सोलायनाय गामि फोसावनायावबो बेबायदि बिहोमा लाबोनाय जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो जोङो बर' आइजोखौ बुंनो हायो जे गोदोनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो बर' आइजोआ गावनि आखाइ आखाइजों दानाय लुनाय खालामनानै गावनि आखाइजों गायनाय फुनाय खालामनानै गावनि आखाइजोंनो ओ मोनसे सोरजिहोनानै गावनि आखाइजोंनो लिरनानै मेलेमजिबि जानानै दिनै समाजनि हारिमुनि ओ बायदिसिना गोजौ गोजौ थाखोआव ओ गाव केयार मासि लानो हानाय जादों आरो गाननाय जोमनायाबो समायना जाखादों बेबायदि बेलायाव जोङो नोंथांनिफ्राय आरो मोनसेबाव लुबैनो ओ मिथिनो लुबैजायो दि ओ बर' आइजोनि गाननाय दख'ना होनब्ला जों मोनबसे रोख खोम आरो मा मा नुनो मोनो बेनि मुंफोरखौ एसे बुंनो हागोन नामा?
औ औ औ बर' आइजोफोरनि दख'नानि रोखोम होननानै बुङोब्लाथ' जों ओ गोबां रोखोमनि दख'नाफोरखौ मिथिनानै मोनो जेरैबायदिहाय दख'ना थावसि दख'ना थावसि होननानै बुङोब्ला जों गुबैयै बे दख'ना थावसिखौहाय हाबायाव खैना गोदानखौहाय गाननायखौ नुनो मोनो बेफोरबादिनो जों
रोखोमनि नुनो मोनबावो आरो बाव अग्रं दख'ना अग्रं दख'नाखौहाय सरासनस्रा सरासनस्रायै जोंनि गामि गफानि बा ओ सानजारै होननानै बुङो। जायखौहाय सानजारि बर'फोराहाय बेखौ गाननायखौ जों गोबां रोखोमनि नुनो मोनो आरो बेबायदिनो दख'ना सालालामाथा थायो सालालामाथा दख'ना होननानै बुङोब्ला सालालामाथा दख'नायाव आगर थाया बेखौनो सालालामाथा होननानै बुंनाय जायो।
नंगौ।
गोबां रोखोमनि दख'नाफोर थायो आथिखालावथ' गोबां गुबुन गुबुन मुंजों मिथिनानै मोनो गोबां गोदान गोदान दारिमिनजों बानायजानाय दख'ना बा दख'ना बिबार ब्रेन। लंफाय जुमखा गोबां रोखोणमनि गोबां मुंजों मिथिनाय जायो बेफोरनि ओ रां राङारि बिथिङावबो गोबां बांबोनायखौ जों नुनो मोनदों बेफोरदिनो बर'फोरनि दख खनाखौ बाहागो राननो हायो आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथां नोंथाङा दिनै बर' आइजोनि गाननाय जोमनायनि सायाव गोबारैनो बुंबाय। लोगोसे लांगा दख'नानि गुबुन गुबुन ओ रंनि गुबुन गुबुन कालारनिबो बेजों कालारखौ मिलायनानै जों नुनो मोनो बर' आइजोआ लांगा दख'नाजों बे लांगानि रंखौ लानानै फास्राखौबो ज' बा सेम रं एखे रं आरो गावनि ब्लाउस गाननायखौबो एखे रं दाफानानै दाजाफानानै जों लानाय नुनो मोनदों बेनिखायनो आरो साबसिन जादों। जेरै गांसे दख'नाया जुदि गोजा जायोब्ला। बिनि फास्रायाबो गोजा जागोन आरो बिनि गस्लायाबो गोजा जागोन। बेबायदि ओ रंनि जोङो बर' आइजोफोरखौ दिनै गाननाय नुदों आरो समायनाबो जादों बेबायदिनो अग्रंनि अग्रं दख'नानि बेलायावबो जोङो ओ दखनानि रं गस्लानि रं फास्रानि रं मिलायनानै गाननाय जों नुबोबाय थादो बेबायदिनो ओ रिगे रेगा आगरनि आर'नाइ लानानै दखना रे- गे रेगानि आगरनि दख'ना गाननानै रेग रेगा आगरनिनो ग- स्ला गाननानै बर' आइजोआ देलाय मालाय हारिमु लाखिनायाव सोलोंनायाव फोरोंनायाव ओ साखा माखा ओ दिनै ए ओ देखायबोबाय दं साखा माखा माने ओ फ्रात फ्रि हाबाफारि देखायबोबाय दं आरो बेनिखायनो जों साननो हागौ बर' माहारिया दिनै गोजौनि सायाव गोजौसिन थांबाय थादों गथिखे दिनै समाबो गोबाव जाना फैबाय नोंथां नोंथांनिफ्राय ओ दख'ना गाननाय जोमनाय दानाय लुनायखौ गोबारै मिथिनो हानानै ओ नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय गोजोन्थों
गोजोन्थों नोंथां